खोनाबायना?
हेल
ओं खोनादों मा खालामदों
उम हा
औ मा खालामदों होनदां
एैनो जना दं। खोनादों।
औ। ओं खोनागासिनो आङो खोनागासिनो आङो।
माथो थाबायनाय बायदिसो आवाज खोनादों। थाबायनाय बायदि आवाज खोनागासिनो नोंनिखौ।
औ
हा?
थाबायदोंमोन
औ द'से जिरायलाय। औ ए जिराइनानै राज्लाय होनदां
ओ औ
खबरफ्राथ' बाखि मोजां आनो
खबरा मोजां आनो ओं नोंना मोजांदा?
ओम होनबा ओम औ मोजाङानो दायो होनबा जोङो मा होनो आबादनि बागै रायलायगोन रायलायनो हागोन ना?
औ हायो।
ओरैनोस' दा दैज्लां बोथोर फैबाय ओमफ्राय नोंसोरनिथिं दायो मा मा आबाद मावनाय जायो मा मा मावो?
दायो दैज्लांवथ' जोंथिं माइ माइनि आबाद मावो ओमफ्राय माखासे मैगं थाइगं बहल जिंखा केरला थाइबें बिदि बायदि बायदि आबाद मावो आरो दायो।
औ बुरजा बुरजा मावथारो नामा?
ओं एरैनो सोरनाबा दस बिगा आबाद माबानि माइनि बियो दा बर्तमान आंबो आबाद मावो आरो माबानि मैगंनि माइनि गैया आरो आंना।
औ माइ गाया होमबाना?
ओं आंबो देग्लायसिमबा थांनाय बोसोराव आं थांनाय बोसोरनिफ्राय आंबो आबाद मावदोंमोन थांनाय समाव थाम बिगा माव दंमोन ओमफ्राय देग्लाय बा बिघासिम फैबाय आरो मावनायाव।
औ मा मा मा आबाद मावदों जेनेबा?
आना माबानि मैगंनि माने गासिबो आबादखौनो मावो आरो रोङो। भेराइटिसखौनो
जोंहाथ' बिदि इथ' माव उनाय बारा गैया ओमफाय माइ गायो आरो ओमफ्रायो दायो बानलु गायना दोनदों। बिगानै बिगा थाम अ
अह माबाना किं सिलि ना?
मा होनो नुन ना मा होनो
अ अ माने बानलु फिसा आरो बै ओंख्रि जाग्राया।
ओं ओंख्रि जाग्रा बानलु थिखिनि बे हाथायफ्राव फानोना आलुल' आलुल' आरो
अ अ
बिदिनो ओमफ्राय गामिफ्राव थास गायो सोरबा सोरबा दाब मैगंफ्रा एसे एनै थायो आरो सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो बहल, जिंखा औ बायदिसिना बारा बिदि थ'बां बुरजा बुरजा आबाद मावग्रा गैया आरो न'नि जानो आनथा आबाद मावो ओमफ्राय फानलायगोन बे आबाद मावग्रा गैया दा बानलुआल' एसे फानजानाय जायो आरो बानलुखौ बांसिन मावहरदो दैज्ला मावहाय माइजों बानलुजों थास' गायनानै रोंदों आरो
ओरैनो बेसेबांसिम मावो होनदों
हो?
बेसेबां बिगासो मावो होनदों?
अ माइ गायनाया जोंना बारा गैया फास बिगासोल' जागोन। ओमफ्राय बानलु थिन बिगासो गायदों ओमफ्राय सापात दं आरो सापात बागान बिजोंनो जायो आरो। बोथोरनि आबादखौ बोथोरनि जानायनि थाखाय बेखौनो मावनानै जायो।
जायगाखौ खिन्थानांगोन ना?
जायगाया जोंना बिस्वानातनि
बिसाद
बिसनाट चारियाली हो
जेनब बिसि गुफुरानो गोलैयो
औ गपुरनि आरोना नों
आङो माने दिनैफ्राय लानानै माने मैगं आबाद मावनायनि सिगांआव आं माने पलट्रि फार्म दंमोन आंना।
अ
ओमफ्राय बियो गेजेराव माने स्टक जादों आरो गेजेराव सिथर जानानै ओमफ्रायो दायो गेजेराव आङो आबाद मावबाय मैगंनि फैयो आं दायो बानायनो न'नि लाहार फाहार बानायगासिनो आरो दायो। मा
अ बे मोजांआनोथ होनबा गोबां मुलाम्फा जायोना होनबा ओरैजाय गुबुहुनिबाथ'ओरैजाय उ हाबाय जायो नोंसिनि माबाया।
ओं जोंनाथ' बेलेगनो साप्लाय हरा न'आवनो लाङो साप्लाय।
अ बिसोर लांफैयो आरोना हाबनानै।
न'आवनो लाङो माने न'आवनो लांग्रा दं।
औ
ज माखायानो माने अुनाचलाव मैगं साप्लाय बानायो आरो।
औ बांसिनानो बे बेनि थाखायो लांफैजोबोबा न'आवाबाबाबो
ओं ओं ओं न'आव लाङो। ओरै माबायाव लांना हैबाबो जायो माने। फैखाया आरो जाय लांग्रा
बैओरैजायथ' बिराद बानलुनि आबाद मावदोंमोन देग्लाय बोरै बोरै जाखो।
देग्लायथ' बानलु आबाद मावनाया देग्लाय एसे खमानो थांनाय बोसोरनिखौ नायोबा।
ह-दामफ्राबो खम जादोंना सिगां बिराद लस जादोंना मानसिफोरा।
देग्लाय बुहुद माने बेरामजों माने गोग्लैदों आरो बे माबाफ्रा आबादारिफ्रा बिराद बारलब भाइरास होनो देग्लाय।
अ ओंखायनो
ओं ओंखाय माने लस जादों आरो गायबाबो मानसिफ्रा माखासे प्रफिटखौ मोनाखै सोरबा
औ उम नुदों माने उम फ्राबो नुलाबाय थादों। खोनायाखै बुरजा बुरजा बानलुफोरखौनो गानलाबायनाय दाम गैया मा गैया बिदि जादों। जोंथिंबो गायदोंमोन नोंथां।
अ। सोर सोरहा बानलु बिफां फुनानै गारनाय नुखादोंना भिडिअफ्राव।
औ नुदों।
समायसा जादों आरो सोरनाबा सोरनाबा।
ओम माने खेथि मावबाबो जायाबाथाय दुखु मोनोना।
औ दुखु मोनो।
फैसा लस जायोबा मोनगोन होननासो मावो आरो मोनाबा
बुहुत खरस जायोना फार्स्टाव।
ओ उम
उम बै मोनफिनाबा बुहुद गोसोआव दुखु नाङो आरो ओं।
सोरबा सोरबा आरो मोनगोन होननानै मालायफोरना दाहार लागुंला बायनानै मावनाय मावोना ओमफ्राय लस जासिगोन हाजिराफ्रावनो बहुत खारो। हा बिरा आरो प्लास्तिक प्लासटिक होनांगौ ना
मालसिं होननाय जायो बेखौ। बेनो माल माबायावनो मोनसे माने बिस क्रन पसिस
होम
दंना सैद'स' फन्द्रस' गोलैयो। होमबा बिगासे आबाद मावनो थाखाय मोन रल मोननै नांगौ जायो बि गासेयाव होनबा नों ओरै फन्द्र फन्द्रयै तिन हाजार थांखाबाय ओरै फार फार दं हासार दं माखासे जे बायदिसिना मिसिजिंनि खरस माने बेफोरखौ गारनानै बेफोर मोनफिनाबा, बुहुद लसेद,
ओ ओ
सोरनाबा सोरनाबा एक लाख दुइ लाख बिदि लस जानायबो दं आरो
बाप होमबा जासाबदों माथो माबा मोनसे माबा मोनसे सिमां लानानै दंमोन बेसेराफोर बिदिसो जाबाय
ओं पसिस बिगा फन्द्र बिगा मावो ना बेफोर बायदिनानो बिदि, दुइ लाख तिन लाख पास लाखसिम लस जायो आरो इनभेस फाननानै,
ओंखायनो माने आबादफोरखौबो जानाय जायि अबेबा बोसोराव जायो अबेबा बोसोराव जाया नालाय एसे एनिफ्रायसो सोलिनांगौलै एसेनिफायसो - मावजोब नांगौ, एसेनिफायसो एसे एसे एसे बांलांनांगौ दायरेग खेबसेनो गोजौनिफाय थांनो होनबानो गोजौआव थां थांना होननानै, बेफोरबायदि आबोर खालामो ओमफाय ओरै गाहायावसो गोग्लैसिनो
औ बे बिदिया जाखायानो खनसेनो बुरजा मोनगोन ख बेफोरबायदि सानबाथाय जाखायानो एसेनिफ्रायनो स्टारटिं माने नांगौ आरो ना
उम
ओरैनो दा दा बायदियाव नोंसिनिथिं मैगं थाइगं गायनो थाखाय दैफोरनि उसुबिदा जायो नामा दैलांआव जेनेबा दाथ' अखा हाबाय थायोना।
दाथ' एसेबां उसुबुबिदा जाया उम हा?
जेनेबा दा दैफो थाला बायो नामा दुब्लिफोराव जेनेबा गोरान आबाद मावनो
ओं एसे गामि खाथियाव थायो ओमफ्राय जोंना गामिया एसे गोजौ नालाय हाजो खाथि नालाय ओमफाय जोंनियाव बारा दै थाया आरो ओमफाय गाहायाव थायो दा बिराद दै जाबाय माने
औ दै थास्लाबा आरोना
ओं
ओं
माइनि आबादफ्राबो जायोना नोंसिनिथिं?
औ मोजां जायो जानायालाय। दा एसे अखाबो मोनस्रोबा सान्दुंबो मोनसोबा एसेबाबो मोजां जायो आरो ओमफाय दा गायखांनानै उनावहाय अखा खाफोरा गैया जाबा खरान जाबाथाय रानला बाय सिनाय गोरान एसे जायगाया गोरान नालाय।
ओं।
सिगां बोसोरबोथ' बिराद औ। औ।
गफुरनिफाय एसे लेट गायो नामा नोंसोनिथिं माइ आबादखो खोनानो मोनदो आरो माने।
ओं इसे लेट गायो जोंथिं। दा नोंसिनिथिंथ' सोरबा सोरबा गायखांबायानो ओं एसे लेट जायो।
इदिनो आरो मास मोनसेसोनि उनाव गायसिगोन आरो। सोबा सोबा जाबायानो।
ए औ खोथिया फोजोबबाय ना?
ओं ओं जोंनिथिं माने गायनानै एसे गेजेर नांबाथाय नोंसिनिथिं माने गायजेननाय होननानै खोनायो आरो आं।
उम दैफोराबो एसे खस्थ' जायोना आरो अखा हायाबाथाय गायनोनो हाखाया।
ओरनो नोंसिना साफात बागान दंना
औ।
अह। मोजाङानो प्रफिट जायोना? नाव माने इसिबां नलेज गैया माने साफात बागाननि बागै
हे इसिबां लस जाया। दे होमबा ना उनाव राय
ओम